अ नोथां।
गोजोन मोनाबि थां
जोन मोनाबिलि
जों दा नोंथांखौ कल खामनायनि थांखियानो जाहैबाय जों मोनसे टपिकनि सायाव
औ औ दे बुंना हो मा आयदानि सायाव सावरायनो?
जों मैगं थाइगं गायनायनि सायाव राय सावरायनसै
औ बुङो जागोन दे औ सावरायजागोन।
सरासनस्रा दाथ' मैगं थाइगङाथ' जोंनि सामफ्रोमबोनि लाइफआव नांगौ। नोङा ओनबा नोंथां अब्ला नोंथां खि मा मा मैगं थाइगं गायनाय जायो बेफोरखौ फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ आं माने जाखिनि मिथिगो बेखौ फोरमायना होगोन आरो जेनेबा दा जेनेबा औ जेनेबा मैगं थाइगंखौथ' जेनेबा जों बोथोर लाना बोथोरसो गायनाय जायो नालाय ।
औ नोंथां।
थ' जेनेबा दैज्लां बोथोर नालाय दैज्लां बो थोलावलाय बे फोरनो थायो जेनेबा जिंखा फोरखौबो गायनाय जायो ओमफाय भिन्दिफोरखोबो गायनो हायो आरो नाथाय बिदिनो पटल बेफोर थायो आरो
औ
बेनि अनगायैबो जेनेबा बानलु बेफोरो गायजायो ।
औ सरासनस्रा आं मोनथिनायावथ' भिन्दियाथ' ओरैनो सरासनस्रा गोजां बोथोराव मेसें बोथोराव गायनाय जायो होमबा नोंथांमोन
थेवब्लाबो माने दैज्लां बोथोरावबो गायजानाय थायो आरो भिन्दियाबो । खोनादोंंना?
खोनादों नोंथां।
माने जेनेबा गोजां दैज्लां बोथोरावबो गायनो हायो नाथाइ लेस्राफोराबो माने बेफोरबायदि थायो दानिया माने। दानिया माने उम बिधान बा जोलैफोरखौ माने जोङो गोबां रोखोमनि मोननो हायो आर जेनेबा अरायमाहाबो गायजानायबो थायो बिदिनो लाना फैनायो जों नार्स गामिफोरनिफ्राय बायनानै
औ।
ओ अब्ला नोंथांमोननि जा ओरैनो मा मा मैगं-थाइगं नुनो मोननाय जायो?
जोंनाव दाथ' दैलां बोथोर नालाय दैज्लां बोथोराव सरासनस्रायै उम बानलुफोरा ओरै ओ गोजौ हाफोराव जाय हायाव दै थाबाय थाया बेफोराव बानलुफोरखो नु गायनो हानाय जायो। ओनिफ्राय बिखि ओ पटलफोर थायो पटलफोरा बो दै दैज्लां नालाय दैज्लांआवथ' माइ आबादसो मावहोनाय जायो बांसिन। बांसिन दै खि जाय जाय हायाव दैया गोबां थाया बैफोर जायगायाव गायनाय जायो। पटलफोरखौ जिंखाफोर गायनाय जायो। मो फाय ओखि लेस्रा गायनाय जायो। थायसुमफोरखो गायनाय
औ।
गोबां बायदि बायदि गायनाय जायो आरोना। सरासनस्रा जोंहा गायनाय बायदिबा बिदिनो जिंखा बेसे आथिखाललि जिंखा गायनाय जायो। आरो गरम बोथोरावथ' थाइसं गोबां जाख मानसिफोरा ओंखायनो थाइसुम सरस थाइसुमा गायनाय जाखायो आरो गरम बोथोराव। ओनोफ्राय मेसें बोथोर बुङोब्ला मेसें बोथोराव जेनेबा माइ हाखांनायनि उनाव जोंहा नै आलु गायो। एसे भिन्दी।
भिनदी औ।
भिन्दिया थाहैबाय बिखि आरो मुलाफोर थायो।
ओ।
बिलाइ जानाय आरो बेदरबो जाया होनबा। मुलाखौ बेररबो जायो बिस लाइ लाफा लाइ लाफा थायनाय बिदि गायनाय जायो आरो नोंथांमोन। नोंथांमोननिखिजाय बिदिनो मेसेंाव गायनाय मैगंफोरनि एसे बुंफोरुरलु होनो हागोन नामा?
औ जेनेबा मेसेंयाव गायनायाथ दा नोंथाङा जिखिनिखौ बुंलांबाय जेनेबा आलु मुला। बेफोरखौनो गायनाय जायो आरो लोगो। जोगोनारफोरबो गायनो हायो आरो माने। बे जोगोनार।
उम
खोनादोंना हेलौ
खोनादों-खोनादों बुं नोंथां।
अब्ला नोंथाङा।
बुं।
मा मैगंखौ जा बांसिन मोजां मोनो मैगं गोथांफोरखौ जाना मोजां मोनो ना बिदिनो जेनेबा जिंखा बायदि लेस्रा बेफोरखौबो जाना मोजां मोनो?
बेथ दा बोथोर लानानैसो जाहैसिगोन नोंथां नोङा होमबा जेनेबा दा बेसेकेलि जिंखा ओ बेफोरो लाइ लाफा फ्रा दैज्लां बोथोर ओंखारो बाय। फेबेरद जायो थार माने। ओह आंनि साबसिन मोजां मोननाय जायो आरो बेयो लाइ लाफा थाहैबाय बिखि ओमफ्राय दा जेनेबा नै दैलां बोथोरनिबाथाय दैलां बोथोराव जों जिंखा जानानै एसे मोजां मोनो लेस्रा लेस खौ जोङो सरासनस्रा इदि भाजा एवनाय जायोना
औ भाजा फ्रय फ्राय जानाय जायो जेनेबा अब्ला नोंथांमोना नोंथाङा थास' थास' ओंख्रि जायोना जाया?
थास' मोजां मोनो नाफोरदो थास' जायो जोंङो
औ
थास' आथ आरो या ओ मोनसे दा ओ माहोनो बिबार थास' बिबार थास' बि जों अमा बिदि जोबोर गोथाव जायो नोंथाङा जायोना जाया?
औ थास' बिबारखौ जायो जानायालाय थेवबो माने एसेबां ओरै जानाय जाया आरो गेजेर गेजेर सम सम जायो आरो
दाना थास' फोरखौबो नुनो निगिरला नुनो मोनला नालाय बिदिनो बिबार फोर खौबो मोन'नो थान जाबाय आरो ना
ओ अब्ला नोंथाङा थास'नि मा माखो जायो जेनेबा थास'नि थास' आथ' गोबां जाजायो जेनेबा थास' बेदराबो जाजायो ओमफ्राय थास' बिलाइ गोरलैफोराबो जाजायो। अब्ला थास'नि आयथिङाबो जा जा जायो थास' बेदराबो जाजायो नोंथाङा बेफोरनि गेजेराव मा खौ बां जाना बांसिन मोजां मोनो ।
सरासनस्रा बुंनो थाङोबा थास'खौ आं मोनफ्रोखौबो जायो होनना बुंनांगोन मानो होमब्ला ओ रोदाखौल' गारो होनना बुंनांगोन । मानो होनबा थास'आ आथिं ओंखारो नै दा दैज्लङ थास'आय थिं जायो बिबार ओंखारो बिबारखौबो जाखायो । थास' उ थास' जि दानथा देन्था ओंखारो बेखौबो देन्थाखौ औ बिलाइखौबो जायो बिलाइ गोललैबाबो बोरायबाबो जाजायो बेेरै गोरलै आथ गोरलै ओमफ्राय थास बिथ्रि देखौ होनो जोंनो बखथ' ।
ओमफ्राय जोंनाखि बेदर थायबाय बेदरखौबो जानाय जायो सरासनस्रा बेदर फाननायबो जायो जों बिबदिनो बाजारफ्राव मोननायबो जायो
औ माने जेनेबा जोङो थासखौ माने हाग्रानि थासबो थायो ओमफ्राय मोनसे गायनायबो थायो आरो नआव गायनाय जेनेबा
औ ।
आसु थाइस आसु थाइस आसु थासबो होनना बुङो ओमफ्राय खायसे आरो माइब्रा थासबो होनो आरो बिदिनो बेलेग बेलेग होनो ।
नोंथांमोननिखिलाय मा नोंथांमोननि मा होनना बुङो थास ह जोंनिखि माइ राननानै गोबाङानो बुंनाय जायो ।
अ ।
अ ।
लो बियो मान माननाय रोजा
मान-मानाबि खिन्थु जों बेखो बुगाखौ जानाय जाया आरो बुगा जाय
बुगाखौ जाया उं आरो बिनि थासय थास बिलाय खारोना थास बि थरायबा थास बिथ्रि होनना बुङो बेखौ
औ अ जोंनिया सरासनस्रा था औ जोंनिया सरासनस्रा बे बेखौ जायखौ जोंङो माइब्रा थास होनो बेखौ जों सरासनस्रा बेदरखौल जानाय जायो आरो ।
औ ।
बेखौ जों । बेसिकेलि बांसिन दैलां बो राव गायनाय जायो आरो थासखौ । जाय जायगायाव गोरान हा बेयाव गायनाय जायो । दैलांयावबो । जायो ।
अब्ला नोंथांमोननि औ बुंलाय बुं, अब्ला नोंथांमोनना कबि मैगं गायफेरबायना गायफेराखै?
गायफेरबाय जो बेसिकेलि जोंनिखिथ बिदिनो गोबां बाजाराव लांनायबो न'आव जानोबो दाना न' जानोबो गायो। आं जोंहाबो गायो। फोन
औ
दै नांगौ नालाय दैया जोंनियाव एसे गोब्राब जायो। बा ओ मेसें बोथ गायनाय जायो नालाय। बिदिनो गोबां दैनि प्रब्लेम जा ओ दैनि हेंथा नुनो मोनो जोंनियावहाय बेनिखायनो गायनायफोरा खम जाबाय आरो। थेवब्लाबो जोंङो खायसेया जायहा दै-दैनि
औ
फिथेनसन गैया बेस
अब्ला नोंथां मो नोंथाङादि बुंबाय जेनेबा थायफोरावबो लांनाय जायो होननानै।अब्ला जों मेगंखौ माने गाव बा गाव न'आवल गायनाय जानानै जायो। ना जेनेबा बायनानैबो जानाय जायो गुबुननिफ्राय
सरासनस्रा जोंनियावथ' गोबांङानो बायनाबो जायो। जायफोरा बायनो थाखाय फै ओ फैसानि एसे हेंथा थायो बिस बिसोरहा गायोबो उम गायनायबो न'आव गायनानैबो जायो। बिदिनो जोंनियाव गोबाङानो बायना जायो आरो दानि जुगाव
माने खस्थ' खालामनोबो हाया नालाय। गोबांङानो
जेनेबा मेगं गायनो थाखायबोथ' गोबां खस्थ' गोनांथि जायो नालाय।
औ खस्थ' खामनाय होनबाथाय बिखि खामानि मावग्रा मानसि नांबाय बिदिनो न'ख ख'रनि मानसिबो थाफा नां बाय बिदि जायो आरो नोंथांमोननिखि बेबायदिनो मा मा मैगं गायबावनाय जायो दैलां बोथोरदि नोंथाङा बुंनो हागोन नामा
दैज्लां बोथोरावथ' जेनेबा दानि जिखिनि बुंलांबाय बेखिनियानो आरो जिंखा इनिफ्राय पटल कुन ट्रिबो थायो औ नोंथांया कुन्ट्रिखौ मिथियोना मिथिया
मिनथिगौ नोंथां जानानै मोजां मोनो फुंनि समाव फुंनि समाव ओंखाम गोथां जो
आरो केरेला होनना बुङो जायखौ काकक्रेल बा केरेला बेखौबो जानाय जायो गौ खांख्रिखलाबो होनना बुङो बांसिनानो माने जागा लाना जागा खांख्रि
जा उम बायदि बायदि जायगा बायदि बायदि नाम मुं होयो।
अब्ला नोंथाङा जेनेबा मा ओंख्रिखौ जाना बांसिन मोजां मोनो ओरैनो
सरासनस्रा आं ओ जोंनियावथ' बेदिनो गामि ओनसोलाव जि सोलियो बेखौ जानानै मोजां मोनो। जेरेबा थास' ओंख्रिफोरानो जों गोबावनि उनाव जायोब्लाथाय गोब बया गोबां गोथाव मोनो बिदिनो आंनि फेब्रेट ओं आंनि मोजांसिन मोननाय ओंख्रिया जाहैबाय ओ थास'नि बिस बिसौ जायखौ जोङो थास' बिथ्रि होनो बेखौ मोजां मोनो नोंथाङा। नोंथांनि मोजांसिन मोननाय मैगं मैगंनि नामा मैगंखौलाय बबे? खोनादों ना नोंथां? नोंथांनि मोजां मोजांसिन मोननाय मैगंखौ बुंनो हागोन नामा?
औ बुं बुंगोन आङो माने जेनेबा आङो मैगंखौथ' माने जेनेबा ओरै जेनेबा फेभ्रेट होननाय गैया आरो जेनेबा ओमफ्राय जाखौ मोनो बेखौनो जायो आङो।
औ।
बिदिनो जेनेबा जों अनलाजों दाउ। बिदिनो।
ओमफ्राय।
हेलौ।
हेलौ नोंथां बुं। खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों माने जोङो जेनेबा अनलाजों दाउ सबायजों ना गोरान बेफोरखौ जायो।
औ औ मोजाङानो नोंथां औवाजों दाउ। औवा मेवाय। दा होमबा जों जोंना समा जाथ'बाय नोंथां।
औ।
समफोराव लोगो मोनसिगोन। गोजोनथों नोंथां।